हेल हेल'
अ खना हुङा
औ खोनादों
मा खालामदों
इ नै ओरैनो दङ
आतसा अ
हा
औबौ दं
ए ओरैनो नै न'आव दङ
आसा जाखांबाय
जाखांबाय दानिबावैसोो जानो
आचसा मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रिया माबासोमोन दालि ओमफ्राय ओरै पटल भाजिमोन दानि बावैसो जाखांदों बारा बावगोन मा खालामदों नोंलाय हारसिं दङ मा खालामदों
ओरैनो दं
ए औ दं
लामायावसो दंलै आङो नै अखा थाइबै दं माथ' एसे एसे
अखाया जोंखैजा हादों एसे गोसायैनो
आतसा जोंसो नै दासो एसे रिफि रिफि थाइ्रि थाइफैदों आरो बारालाय बारदों एसे
बार' बो बारदों जोंखि जायअखाया एसे गोसायैनो हादों
आतसा जोंथि हायाखै माने अखाया बांद्राय गोसा
अबाव दं नोंल ओमफ्राय दालाय
लामायाव दं
हारसिं ना मा
औ हारसिंसो
औ जाखांबायमोन
जाखांबाय जानायालाय
मा ओंख्रि ज
माबासो मोनलै बोरमा बेदरजों नोरसिन ओमफ्राय थास' आथिंजों माबामोन बे जारि
अ
अखा रों र' आंो माबायाव थांबायदिै अखाथायाइ फै एसे गोसा जागोन
एसे अखा हाबा मोजां जासिगौमोन नना बोथोरा
थायफ्रिदों थायफ्रिनायालाय एसे एसे अखाया
अ हालांसिगोन खोमादां अखाया। उम एसे मोजां जसिगोन गरमा बांद्रायथारबाय ना।
उम
बिराद गरम
हा न'ङआ बारा जाखङामोन बुंनायाबो
ओम
दासो एसे बुस्लायसिगोन अखा हानायखाय माने एसे बेलेगाव फैदों
औ जेनेबा न'आव दंना जेनेबा लामायाव दं
ए ओं लामायावनो दं न'आव थांथ'आखै
अं अखा हाबाय आरोना
ओ थायफ्रिदों एसे एसे बारा गोसा हायाखै हानायालाय इसे एसेल' आरोना ओरैनो बिराद अखा मोफ्लामगासिनो मोफ्लामनायालाय।
ओ मोफ्लामदों जोंनिजायबो
सानैसो उनाव हासिगोन माबासिगोन गायनो मोनसिगोन खोमा
गायनो मोनसिन दा मोनानिफ्राय अखाया एसे मोजां हाबालाय मोनसिगोन मोननायालाय। गायनो खोनादों
उम
दै जाबादेन मोनसिगोन आरो अखायासो मा जायो।
हानायाथ' नै दा इसे इसे हादों गोसा हागोना‌ हायाथाय। बेनोथ' जादों हागोनबो खोमा दा सान्दुं दुंनाया बुहुद दिन जाबायना बा गोबाव जाबायना
उम
उम ओरैनो खैदिनसो जाखो सान्दुं दुंनाया नोंसोरनिखै।
आं नुनायाथ' सप्तानै बारा जाबायमोन सप्तानै सप्ताथामानो जासिगौमोन
औ सान्दुंआ‌ दिनैबो बिराद गोसाना
औ बुंनाङा बा बाब
उम बिराद गोसा दुंदों दिनै
उम
हो उम बिराद गोसा दुंदों होनदां दिनैबो उम
हाव हाव हाव सि‌ माने एसे लामायाव ओंखारबानो
उम दिनै बेसेबांसो थांदों बायदि
होम
हेलौ अखाया दिनै बेसेबांसो थांदों बायदि होनदां
खोनाया
ए अखाया बेसेबांसो थांदों बायदि सान्दुङा बेसेबांसो थांदों बायदि होनदों आं दिनै खोनादों
मा होनदों मा होनदों?
ए सान्दुङा बेसेबांसो थांदों बायदि मोनदों
आतसा
खोनादों
सान्दुंआ दिनैबो थार्टिसिक्स थांदों खोमा थार्टिसिक्स
उम
उम
दिनै अखाया मोजां हाबाथ' गायनो मोनसिन ना नैसिंथिया दै थाबा
उम
हेल'
उम
औ गायनो मोनसिनदाबा दै थाबा नोंसोरनि
उम आलाय मोनसेगौमोन अखा माबा अखाया एसे मोजां हानानै दुब्लियाव दै थानायमोनबालाय
अ
उम
ज जेनबा द द म मा दैजों गायो जेनेबा नारालारिनि दैजों गायो ना अखानि दैजों गायो
अखानिजोंसो गायो
हा
अखानिजोंसो गायो
औ
ओम
अखानिजोंसो गायो होमबा
औ अखा गैयाबानो गैला अखा दंफ्रासो गायनो मेसिनाथ' गैला
आ
उम
जोंननाो बिदिनो अखा हाबासो दै दै फैयो आरो मान
आतसा
अखानो दिनैसो जादोंना
उम
खोनादो
ओ ओ खोनादों
हेलौ हेलौ
उम खोनादों
औ अखायानो दि-दिनै दिनैसो हादोंना
उम
अ लबारसो माने गायनो मोनसिगोन आरो अखा जेनैबाय हादों आरो हानायालाय जोंनावबो बिदिनो सप्तासेसो हाबा मोजां जागौमोन आरो खोनादो
उम
सप्तासेसो हाबा मोजां जागौमोन आरो
उम उम हागासिनो नै दाबो उम न'आवो थांनायसम अखा बिराद माब्लाब खोनादों
उम औ
ओ दे दे आं न'आव थांनोसैलै अखा मोफ्लामनाय जादों बिरादनो
आ